औ अ फंबाय
औ खोनादों औ खोनादों।
खो नोंनिखौ खोनानो मोनाखै फंबाय ओ एसे माबाया नेटफोरा मोजां नाङाखैदां।
औ दायो खोनादोंना?
औ औ फंबाय। अ माबा नांथाफैगासिनो थारमाने। ओ दाथ' सिरियैसो जेबो माबाखौनो खोनानो मोना।
आ दा खोनायाखैना आदा? औ खोनादों आदा। खोनादोंना?
ओ ओ हेलौ
औ मा खालामगासिनो दं दा आदाया खोनादों आदा?
ओ हेलौ
औ
माबा नोंनिखौ मोजांखौनो खोनाफैयाखै।
औ दा खोनादोंना आदा।
हेलौ
आ दा खोनानो मोनदोंना।
हेलौ।
ओ खोनानो मोन्दों नामा आदा।
औ औ फंबाय।
आहो
हेलौ
औ खोनादों आदा।
एसे नेटवार्कनि उसुबिदा नामा? फंबाय आंनियाथ' एसे एमबि आबो मोजाङै खारगासिनो
औ। ओम दा खोनानो मोनाखै नामा?
ना एसे डाटाफोरनिसो प्रब्लेम बांद्राय नोंनिखौ खोनाफैयासै।
औ दायो खोनादोंना?
मा होनदों मोन?
ओ दायो खोनानो मोनदोंना? आदाया।
हेल'।
दायो खोनानो मोनदों ना आदा?